औ
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनो बावहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय
औ ओ दा नोंथाङा माबे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन
आंथ' दा दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदों नोंथांखौ
औ नोंथां सावराय जायो नोंथां
जों जोंनि जिउआवहाय दावबायनाया मोनसे गोनां बाहागो माने होननानै बुङोब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गियान बुथुमनो हायो
औ थारैनो
उम बेबायदिनो जों दावबायनायनि गेजेरजों खायसे मिथियि बाथ्राफोरखौबो मिथिनानै मोनो आरो नुफेरि जायगाफोरखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनां बाहागो
औ
बेबायदिनो जोंनि आसामनि खायसे खायसे जायगाफ्रावबो जों दावबायहैनो हायो जेरैहाय गुवाहाटी मानास काजिरङा तेजपुर शिबसागर फालुकुपंग उदां हाफ्लं बायदिफोराव दावबायहैनो हायो बेबायदिनो जों काजिरङा काजिरङायावहाय दावबायहैनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो काजिरङा हायुंआरि हाग्रामायाव दावबायहैनो थाङोब्लाथाय बेवहाय जों माखासे जुनादफोर आरो नुनो मोनै बिफां लाइफांफोरबो नुनो मोनो औ बेबायदिनो मैदेर गान्दा मै आरो मोसा आरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो
आरो नोंथां काजिरङायाथ' जोंना थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा औ दे
बे थ थसे ओ गं थसेल' गोनां गं
गंगोनां औ थसेल' गंगोनां
औ थसेल गो गं गोनां गान्दाखौ नायनो थाखायनो गुबुन गुबुन जाय गाफोरनिफ्रायबो काजिरंङा हायुंङारि हाग्रामायाव ओ दावबायनो फैयो गोबांङानो
दा जोंनि आसामनि खना खनला सुबुं फुरनि अनगायैबो बे हाग्रामायाव माने जोंङो ओ जोंनि भारत हादरनिनो सिंनि गुबुन गुबुन हादरसाफोरनि सुबुंफोर नुयो आरो बेनिफ्राय ओ जों गुबुन गुबुन रायजोफोरनिबो सुबुंफोर नुयो बेयाहाय दावबायफैनाय माने जोंनि बियो थसेल गं गोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा जाबाय नालाय
औ नोंगौ
दा अब्ला आं एसे बुंनोसै नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै।
औ दे बुं नोंथां।
दा दावबायनाय होनोब्ला जोंनियाज। जों गामि ओनसोलनिफोरा जों जेरै सोहोरहोन सोहोरफोराव थांनानै मोजां मोनो जेरै गुवाहाट। खुथिफोरखौ जों नायहैनो मोजां मोनो। आरो एबा जों दिल्लीफोराव थांनो मोजां मोनो एबा जों। गुबुन सोहोरफोराव थांनो मोजां मोनो आरो गामिनिफोरा जों थांङो। जेनेबा जोंङो हायुंङआारि ओ हाग्रामाफोराव थांङो जेरै नेसनेल नेसनेल। नेसनेल पार्कफोरावबो थांङो जोंङो अब्लाबो जों माने सोहोर। फोराव थांनो बांसिन मोजां मोनो आरो जों गुबुन फारसेथिं बुंङोब्ला। सोहोरफोरनि सुबुंफोरखौ बुंब्ला बिसोरो जोंनि ओ। नेसनेल पार्कफोराव फैनो मोजां मोनो। बिसोरो जि जिब जुनारफोरखौ नायफैनो मोजां मोनो बेनिफ्राय बिसोरो मिथिंगाजों गोरोबफैनो मोजां मोनो। ओ बिसोरो मोजां बारहावाफोरखौ मोनदांफैनो मोजां मोनो। दा बेयो मोनसे थास नुथाय आरो जोंनि दावबायखौ दावबायनायखौ लानानै। दा दावबायनायाव जों फैयोब्ला जोंङो। जों खाथि खालानाथ जोंङो। बाइकजों थांबाय बेनि उनाव जोंङो जुदि फरायसालि। फोरनिफाय थांदोंब्ला जोंङो जुदि जयै ओनसोलफोरनिफाय थांदोंब्ला। फसंथानफोरनिफाय थांदोंब्ला जोंङो बासफोरजों थांबाय बेनिफाय जों न'खरफोरजों। थांदोंब्ला आरो जोंङो कारफोरजों थांब्लाय थांबाय खाथि खालाफोराव। बेनि उनाव आरो जोंङो जुदि गोजान जायगायाव थांदोंब्ला। आ बेयाव जोंङो ट्रेनफोरजों दावबायहैबाय आरो जुदि जों बेनिख्रुइबो जोबोद गोजानफोराव जेनेबा। जों गुबुन रायजोफोराव थांदोंब्ला जोंङो। जोंङो बिरग्रा जाहास जों थांबाय। बेबायदि आरो गोबां गोबां रोखोमनि आरो। दा बिनि उनाव जोंङो जों थांनानै जुदि जों जोबोद गोजानाव बेरायहैदोंब्ला जोंङो ओजोंहाय। ओ बेरायग्रा जायगाफोराव जोंङो थाग्रा न' मोनो जेरै जोंङो जोंनि जायगानिनो मानास। नेसनेल पार्कआव जोंङो थांङोब्ला जोंङो। ओ गोजाननिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय जोंङो माने। ओ हर थानो थाखाय जोंङो न' नुनो मोनो आरो बेवहाय माने। गुबुन औ। गोजान गोजाननि सुबुं गोजान गोजाननि सुबुंफोरा माने बेवहाय हर थाफैनो हायो। दा बेवहाय जोंङो आरो मानासाव नायबावोब्ला जोंङो माने गारि। फोरबो नुयो जेराव जोंङो गाखोनानै ओ आरामसे जोंङो हाग्राखौ गिदिं। गिदिं गिदिं नायनो हायो बेवहाय जोंङो सासे गार्डबो लांफानो हायो जाय जोंखौ। जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो।
बेनि उनाव जोंङो। दावबायारिफोरनि थाखाय जो ओजोंहाय। गोबां बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौबो जोङो ओ साखिनाय हैनो हायो। जेरैहाय जों गुबुन थांफेरि जायगायाव थांबाय जेला। अब्ला जोङो जोंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा खाजाफोरखौ जोङो साखिनायहैनो हागोन दा जों साननानै नाय गुबुन हादोरनि सुबुंफोरा जेनेबा जोंनि बि टि सि ओनसोलाव बेरायनो फैबाय मानासाव अब्ला बिसोरो सबाइजों साम' मोनजाफेराखै बिसोरो अनलाजों-दाव मोनजाफेराखै नारजि-अमा मोनजाफेराखै अब्ला बिसोरो बैफोर जाग्राफोरखौ बिसोरो जोंनियाव जाना नायफैनानै बिसोरो माने गोदान मोनसे ओ। बिसोरो साखिनायनो हागोन आरो बेफोरबायदिबो जायो मानसिया ओरैबायदि मोनसे बिसोरो मोनथिनो मोनगोन आरो। दा औ बेनिफ्राय जोंबो जुदि गुबुन जायगाफोराव थाङोबा जोंबो गोदान गोदान जाग्रा मोनहैगोन जेरै जोङो जोंनि भारतनि सिङावनो गुबुन हादोरसाफोराव जुदि थाङोब्ला। ओजोंहायथ' खायफा खायफा जायगायाव ओंखामखौ जों गुबै आदार हिसाबै जायो बेबायदि बिसोर जाया बिसोर जेरै रुटिफोर जायो। ओंखामनि जायगायाव बेनि उनाव बिसिना आलादा आलादा गुबुन गुबुन खाजा दंसोगारो एसेबां गोसोआवबो फैस्लाबलाय लांला।
औ।
बिनि उनाव जोङो आरो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनि समायना नुथाय गुबुन नुथाय बेफोर खौ नुनानै माने जोंनिया गोसोफोराबो एसे गुवार जायो आरो जों गोबां खोथा मिथियो। बेनिफ्राय आरो जों मोनसे खोथा बुंनो थांबावोबा जोंना मोनसे ओ माहोनो फोरबोफोर फालिथाय जों माने फोरबोफोर जायोब्लाबो बेरायनो थाङो जेरै जोङो जोंनि ओ सा-सानजा भारतावनो जा जों नागालेण्डखौनो हमना ला बेवहाय जोंना हर्नबिल फेस्टिभेल जायो नङा होमबा? दा बेवहाय जोंनि जायगानिफ्राय गोबां मानसिफोर थाङो दावबायनो। जोंनि बर'फोरानो जा गुबुन हादोरनियानो जा लोगोसे जोंनि भारतनि सिं- आव थानाय गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोरानो जा दा बिसोरबो बे हर्नबिल फेस्टिभेलाव फैनानै बिसोरबो गोबां माने मोनजाफेरि आदारफोरखौ जाफैयो। नुफेरि सुबुंफोरखौ नायफैयो बेबायदि जायोआरो माने ओ गुबुन आ हारिमु गुबुन रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दा। दावबायनायनि गेजेरजोंसो बेफोर जायो नङा होमबा। दा जों बुंबाय गुबुन हादरनि दावबायनाय दा बैसोर गुबुन जोंनि जुदि जोंनि भारतनिफ्राय जुदि। गुबुन रायजोनिफोरा जुदि हर्नबिल फेस्टिभेलखौ नायनो फायोब्ला बेफोरबो बेयाव गोलैहैफाबाय।
दा नोंथाङा जोंनि जायगायाव माबे माबे जायगाफोराव दावबायहैखो नोंथाङा? एसे बुंनो हागोन नामा आरो मा मा मुवा बेसाद गोदान नुफेरै बेसाद नुखो नोंथाङा मा मा?? सोलोंनो हाखो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन। आंथ' ओरैनो एसेबां गोजान जायगाफोराव दाव- बाय हैनाय जायाखै जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय मैदेलि, सखि,। दारागाव बायदि फोरावनो दावबायहै फेरबाय ओइ लोगो फोरजों दावबाय हैदोंमोन आरो बेबायदिनो बेयाव हाय दावबायहै नानै उम हा हाजो गुबुन गुबुन नुफेरि बिफां-लाइफां बायदि फोरखौ नुनो मोनदों।
दा नोंथांजों जुदि औ जों जुदि बे ओ सौकि हाजो दारागाव हाजोआव थाङोब्ला जों गोबां साफा दै मोनो नोङा होमबा नोंथां? बे जाबाय दैया ओ सि थोंजोङै हाजो निफ्राय बोहैबोनाय नों ओ दै जाय जेराव ओ सुबुंफोरा माने गाज्रि मुवा बेसाद गारनो गारनो मोना माने हाजोनिफ्राय फैनो नालाय। जों बेहाय माने मोजां दैजों दु गै हैनो मोनो आरो जेनेबा जों दा बे बेखौ गारनानै जुदि जों खोला फारसे थाङोब्ला अब्ला बिथिंनि दैया एसे गाज्रि जाहैयो आरो। जेनेबा जों साहा निफ्राय जिं माबा माबि खामनोसै मैला खामनोसै ओजों हाय खोलाहा थिं मैला मोनहैनो सै दा जों जुदि सुखि दारागाव फोरखौ बुङोब्ला बिथिं माने जों एसे साफा दै मोनो नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ औ। दा नोंथाङा बेनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव थांफेर बायना थांफेराखै?
आं बेनि अनगायै बगामाथि याव दावबाय हैफेरबाय।
औ औ मोजां जायगा।
बेहायबो गोबां बिफां लाइफां नुनो मोनि बिफां लाइफां फोरखौ नुनो मोनो। आरो बगामाथिनि हाया जोबोरहाय गु गुफुर खायनो बेखौ बबा माथि होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां औ।
आरो बेहाय जोङो बगामाथियाव हाय दै जा दैमा दं बेहाय ओ जेरैहाय बिदिनो नाव गा खोनानै रंजानाय लानो हायो आरो बेहाय जिब लाइनबो जिब लाइननिबो गाखोनो हानायनि राहा दङ।
औ औ।
आरो बेहाय जोङो दावबाय हैनानै रंजानायखौ लानो हायो। फाय जोङो बेबायदिनो बेयाव थांनानै जेरैहाय बिदिनो बेयाव थांनानै उम जोङो लोगो फोरजों दावबाय हैनानै गोजोननाय लानो हायो आरो गुबुन गुबुन समावबो ओन
नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय जोङो उनाव लोगो मोनलाय फिननोसै उनाव लोगो मोनलाय फिनसिगोन नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
दे नोंथांजों रायज्लाय नानै औ गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
ओ दे।